हेल' नोंथाङ खोनादों?
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ जागायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो जोङो माखासे बे फरायनायनि आयदायावनो सावरायनाय नङा होमबा?
औ। बे साख्रि मोननो थाखाय
बुं।
जिहेथु सासे फरायसाया बेसेबांसिम जि नांगौसेबां जा नांगौसेबां रिकुवारमेन्टस थानांगौ एबा दिनैनि आथिखालाव नांगौ जानाय माखासे स्किलफोर बेफोर बे आयदानि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
नांगौ थारैनो मानो बुङो सिदाय बुंनो थाङोबा केरियार काउन्सिलिं नङा होमबा केरेयार जों माबोरै मोननो हायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायनि बे मोनसे जोबोद सावरायनो गोनां आयदा जों सासे फरायसाया मेट्रिक पिअ पास जाखांनायनि उनाव मा मा लाइनजों जों फरायोब्ला माबायदि साख्रिखौ मोननो हायो नङा होमबा मोजां अफिसार लेभेलनि साख्रिफोर जेरै सि डि एस एन डिए बेफोरबायदि ए पि एस सि इउ पि एस सि बायदि जों फरायनोबा ओब साख्रिखौ जुदि जों मावनो बा माबायदि फरायनांगोन बिनि सायावनो सावरायदिनि मोनसे मोजां। सावरायनो गोनां आयदा। आदसा नोंथाङानो बुंग्रोदो दे माब्रै जेनेबा जोङो अफिसार जानोबा फरायनांगोन बेनि सायाव।
जिथु अफिसार होनना बुङोब्ला। जायखिजाया जिथु थायो आर्मि अफिसार बिदिनो। ए पि एस सि अफिसार बिदिनो डिसि थिग बिदिनो गोबां दङ जिहेतु जों अफिसार लेभेलाव थांनो थाखाय जोंनो गिबियावनो। ग्रेजुवेसन नांगोन जिहेतु बिथाङा डिग्रि उथ्रिसारनाय जानांगोन जिथु माखासे स्पेसिफिक पस्ट जेरैबायाददि एन डि ए अफिसार बैफोर अफिसार लेभेलनि जबाव थांनो थाखाय बिथाङा। जिहथु साइन्स स्ट्रिम
नंगौ
सेकेन्ड इयारावहाय साइन्स स्ट्रिम लायोबा बांसिन मोजां जायो। आरो खायफायाव साइन्स स्ट्रिमखौनो नांगौ जायो।
नंगौ नोंथाङा बैसो बैसोआ बेसेबां नांगोन आरो। माब्ला समाव बिनि एडभार्टाइसमेन्टआ ओंखारो बेनि इनफरमेसनखौबो सावराय हागोन।
औ नोंथां एदभार्टाइसमेन्टखौथ' आं एगजेक्ट बुंनो हाथ'ला जिहेथु जोङो वेबसाइट जिहेतु इन्टारनेटव थांनानै बेखौ सार्च खालामनानै सानफ्रोमबो नायबाय। थानाय जायो एडभार्टाइजमेन्टनि डेटआ बोसोरफ्रोमबो सोलायबाय थायो थेवब्लाबो - ए जोङो बिदिनो जिहेथु फेब्रुवारि मार्च
नोंगौ थारैनो आंबो बेबायदियावनो मोन मोननो हायो।
बिदिनो जोङो एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायखौ जोङो फिक्स बुंनो हाया बिदिनो। जोङो इन्टारनेटआव थांनानै जोङो सार्च खालामबाय थानांगोन। जिहेथु नागिरनांगोन सानफ्रोमबो जोङो आपडेट थानांगोन अब्लासो जोङो मोनथिगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हायो जिहेतु फरायनायजों लोगोसे दिनैनि जुगाव ए फरायनाय आन्थाजोंल' जाला बेजों लोगोसे माखासे स्किलफोरनिबो गोनांथि जायोसै जिहेतु बिथांनाव। दायो जों बुंनो थाङोब्ला टेक स्किल टेक्न'लजि स्किल जिहेतु फरायनायजों लोगोसे टेक्न'लजि स्किलाआ गोनांथार। आरो नांथारगौ जाबाय मानो होनोबा दिनैनि आथिखाल जुगाव जिहेतु टेक्न'लजि स्किल गैयाब्ला बिथाङा इयुन समाव बिदिनो साख्रि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौबो जानो हानाय बेखौ जोङो बुंनो हायो मानो होनोबा जेरैबायदि जौगाबोनाय दायो मोनसे बिगियाननिनो ओ जिहेथु बिगियान आरोंदामिन औ बिदिनो जिहेतु जों खोनाबाय थादों। मोनसे स्किलनि बाथ्रा ए आइ दायो ए आइ फैबाय आर्टिफिसियेल इन इन्टेलिजेन्स होननाय
जायनि गेजेरजों जायखिजाया खामानिफोरखौनो मावफुंनो हानाय मोनसे गोहो आ रो मावनो हानाय बायदि मोनसे स्किल बेस खिलानो जादों ए आइ ए आइ आ मोनसे टेक्न'ल'जि बियो जायनि गेजेरजों जोङो माखासे टास्क एबा खामानिफोरखौ जोङो माखासे म
घन्टा घन्टा हाजार घन्टानि खामानिखो जों मिनिदावनो मावनो हानाय मोनसे
नंगौ नंगौ
टेक्न'ल'जि आरो जाय गियाना नों दिनै जोंनि साख्रि मोननायनि थाखाय गुदि गियान होननानै बुङो। बेखो टेक्न'लजि स्किला जोंनि दिनैनि आथिखालाव बै फरायनायजों लोगोसेनो बिबो मोनसे गुदि गियान जानानै फैबाय मानो होनोबा दायो एन सि आर टि आबो गासै स्कुलावनो टेक्न'लजिनि स्किलखो इमप्लिमेन्ट खालामबाय माने क्लास सिक्सनिफ्रायनो बैफोर गियानखौ होथारनांगौ होननानै देग्लाय बोसोरनिफ्राय इमप्लिमेन्ट खालामबाय
नंगौ मानो होमबा रबतजोंनो माबासिगोन रबटजों फोरोंसिगोन नामा अब्ला
नङा नोंथां नोंथाङा आ जिहेथु टेक्न'लजि होनना बुङोब्ला रबट होननानै साननाय बियो जोबोद गोरोन्थि माने टेक्न'लजियाव रबट आन्था थाया नोंथां
नंगौ बेबो नोंगौ
खिजाया जों जोंनि खामानिखौनो जों मावजोबनो हायो। बाथ्रायाव दङ' नोंथां जेनेबा जिहेथु दोनै ए आइ नि जुग दिनैसो नोंथाङा गोरिब जानो हागौ गाबोननो ख्रर फथिबो जानो हागौ सोर बुंनो हानो
नोंगौ
नङा होमबा नोंथां एनिथिं इस पजिबोल दिनैनि जुगाव नोंथां मानो होनोबा ए आइ जों नोंथाङा सेकेण्डआवनो माखासे खा खामानिफोरखौ मावनो हायो।
थिखालाव माने बाउणडारि गैला माने गास ओ नेटवर्कनि थ्रयैनो जेरैथिंबो बारलांजोबनो हासै आरो
ए आइआ अनलि जों फ'ट' इडिट बिदिनो भिडअ' इडिट खालामनायावल' नांथानानै थायाखै नोंथां ए आइ आ बुहुमनि गासै खामानिखौनो मावजोबनो नाजागासिनो दङ' दोनैनि जुगाव मानो होनबा जोंनि गेजेरावथ' बे फट' इदित भिडिअ इदितल'सो खोनाबाय थानो मोनद
खोनालायबाय थानो मोनदों नोंगौ बे
ए आइ आ जोंनि सोंनायनि फिननायखौबो होयो सानखान्थि बो खालामना होग्रा जाबाय फोरोंगिरि बादि बुजायग्राबो जाबाय। जेराव जोंनो फोरोंगिरिनि गोनां थियानो गैला बुंनो थाङोब्ला इयुनाव जोंनि फरायसालिफ्रा बन्द' जानायनि एसे लामा दंसै मानो होनोबा गासै ओ क्लासफ्रानो फरायसालिनि क्लासफ्रानो मोनसे सिनेमा बायसासो जासिगोन होननाय खोनादों मानो होनोब ब्ला भिडिअ' क्लास अनलाइन क्लास बिदि जागोन औ बिदिनो सेफ
दा नोंथांङा मा सा ओ नोंगौ नोंगौ माने स्पेसिफिक मोनसे थपिकनि सायाव माने ओ एक्सप्लेनेसन खालामनाय थागोन आरो उइथ भिडिअ' फट' नोंङा होमबा?
मानो होनबा ए आइ आ पार्सनेलाइस खालामबाय नों दा नोंथांङा जि बुंनाय बादि स्पेसिफिक टपिकनि सायाव माने नोंथांङा डिसट्रेकसोन जायालासिनो सोलोंनो हासिगोन टारमाने नोंथां
नोंगौ।
मानो होनोबा। ए आइ आ जायखि जाया सोंनायनिनो फिननाय होग्रा जाबाय फोरोंगिरि बादि बुजायग्राबो जाबाय। आरो ए आइआ जास्ट लिरनाय फोरोंनायल' नंङा। बिथांङा नोंथांनि साननाय आरो नोंथांङा इयुनाव मा मावनो। सानदों बेफोरखौबो। हमदांनानै फोरमायना होनो हानाय जाबाय मानो होनोबा प्रेडिक्सन होन्नानै बु। बुंङोना इंराजियाव
प्रेडिक्सन।
प्रेदिक्सनबो खालामनो हानाय जाबाय जिहेतु आं बै बिजनेसखौ खालामोब्ला। मा जागोन बेसेबां जौगानो हागोन आरो खालामनो हागोन ना हाया हाथाव नं नंगौ ना नंङा। खालामनो थाखाय मा मा नांगौ जागोन बेफोरनिबो नोंथांनो। आबुं।
माखासे इनफरमेसनखौ होयो आरो स्ट्राकसार इनफरमेसन खौ मोनगोन आरो।
औ।
नोंगौ जोंङो आथिखालाव जोंङो माब्लाबा गोनां जानाय। जेनेबा सों सोंंथिफोरखौ सातजिबितनि थ्रयै जों खालामनानै सुलुसन खालामनानै लानो हायो। गासैखौबो नंङाब्लाबो फ्राय माखासे गोनांथार जेराव जों आपल'ड खालामजानाय जोंनि सोंथिफोरा पसिबोल बेफोरबायदिफोरखौ जों। ए आइ नि गेजेरजों मोननो हादों जेरै गोजाम। माखासे डाटा बेफोर डाटाफोरखौबो जों गांसे बिजाबाव फरायनो थांङोबा गोबां सम लायो दा जोंङो। बे ए आइ नि गेजेरजों। बे ए आइनि जोहैनो। आंङो माखासे सुंद' समनि गेजेरावनो सोंनायनि फिननायखौ जों मोननो हायो आरो गोरलैयैनो।
औ नोंथां। बै ए आइ नि गेजेरजों जोंङो जिहेथु माखासे खामानिफोरखौ मावनो हा। हायो दिनैनि आथिखालाव बै गियानखौबो जोंनो दिनै बै फरायनायजों लोगोसे बै स्किलखौबो जोंनो दिनै नांगौ जानानै फैबाय जिहेथु साख्रिफ्राव ए टेक्न'लजि स्किलनि गोनांथि आरो मानो होनोबा आं मोनसे आर्टिकोलाव नुदोंमोन बियो मोनसे जोंनि गभारनमेन्टआवबो इमप्लिमेन्ट जाबाय खोमा मानो होनोबा फरायनायजों लोगोसे प्राइमारि सि स्किल होननानै बुंदों गुदि गियान थाफाखानांगौ माने बे टेक्न'लजि स्किल ए आइ स्कि सिकिला थाफायोब्लासो दिनैनि जुगाव माने सासे फरायसाया इमप्लयेबोल साख्रि मोननो हानाय
साख्रि नोंगौ सुबिदा सुबिदाखौ लानो हागोन आरो। जायफोरमोन बेखौ सोलोंनाय बेफोर। नोंगौ आं माखासे जोंनि मा ओ आर्टिकेलफोराव नुदों जेराव ओ मोनसे बिखौ प्राइभेट प्राइभेटथ' नङा गभमेन्टनि स्किम दा बिखौनो माने इनस्टिटिउट खुलिनायनि गेजेरजों सोलोंनो थाखाय माखासे गथ'फोरखौ इन्स्टिटिउसन खुलिनानै जेरै माबाफोरबायदि ओ आइटि आइवाल जेरै माखासे कर्स थायो थिग बेबायदिनो ए आइ नि कर्सनि थाखाय प्लेटफर्म गभर्नमेन्टनिफ्राय इनिसियेटिभ लानायखौ जों मोननो हादों आरो। दा गोबां माखासे जोंनि जायगायाव सफैयाखैबाबो गुबुन स्टेट फोराव बेफोरबायदि सुबिदाखौ लागासिनो आरो।
औ नोंथां समाबो जोबना फैबाय नोंथां दे बिखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दे दे थारैनो फिन नों गोजोननाय थाबाय नोंखाय औ नों दे अब्ला नोंथां।